हेल'
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां? औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
अब्ला आंनो नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
अब्ला आं नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै रायलायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां अब्ला सुंद'यै सानैबो सोलों- सोलोंनायनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ हागोन दे नोंथां।
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनि बे बर' समाजाव सोलों- सोलोंथाइया जोबोद खम जानानै दङ गुबुनजों रुजुयोब्ला बर' बर' समाज समाजाव सोलोंथाइया जोबोद गोग्लैसोनानै दं होनजायो। नाथाय गोदोनिखौ हमोब्ला जोंनि बे बर' समाजाव सोलोंथाइयाबो गोबां ओ जौगाबोबाय नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ बिदिनो सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना सोलोंथाइया मोनसे जोंनि जिउआव गोनांथार नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइखौ लायाब्ला जोङो माब्ला जोंनि जिउआव जाफुंसार जानो हाया। जोंनो जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जोङो सोलोंथाय लायो। जोङो सोलोंथाइया जोंनाव मोजांबो थायो आरो गाज्रिबो थायो। बेवहाय जोङो सोलोंथाइखौ ओ बासिनानै लानो हानांगोन अब्लासो जों सोलोंथाइया जिउआव जाफुंसार जानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो मेगन सोलोंथाइखौ जोङो मेगनजों नुनानै खुगा खोमाजों खोनानानै खुगाजों बुंनानै मोदोमजों नांजानानै बिदिनो गासैबो सोलोंथाइ लानो हायो जोङो जोंनि खालि जोङो फरायनानैल' सोलोंथाइ लानो हाया जोङो गोबां जायगा बेरायनानै बहाबा जोङो थांनानै बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो जों सोलोंथाइखौ ओ उनदैनिफ्राय जोनोमनिफ्रायनो जोङो गिबियावनो जोंनो सोलों बिमा बिफाया होयो बिमा बिफाया जोंनो सोलोंथायखौ गिबियावनो होनानै बिनि फ्राय जोंखौ फरायसालिसिम हगार हरो सोलोंथाइ आरो गोबां सुबुंफोरा बुङो जे बर' बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लायो ब्ला जोंहा ओम ओम जाफुंसार जानायाव जाफुंसार जाहैनो हाया नाथाय बिदि नङा जोङो बर' समाव समाजजोंबो सोलोंथाइ लायोब्लाबो जों जाफुंसार जानो हायो नाथाय दानि बा जोंनि समाजनि बिमा बिफा एबा बिगोमाफोरा सोलों थायखौ जोङो इं इंराजि बिजोंजों लायोबा बांसिन मोजां जायो होननानै सानो नाथाय बिदि नङा जों बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लायोब्लाबो जोङो जिउआव जोंनि इयुनखौ जोङो सोरां लाख सोराङै लाखिनो हायो नोंथां बिदिनो जोङो जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोंनि गोसोनि जोंनि गोसोनि सान स्रिखौ जों मोजां लानांगोन ज जुदि जों जोंनि गोसोआ मोजां थायोब्ला अब्ला जोङो सोलोंथाइखौ लाफुंनो हागोन जुदि जोंनाव जोंनि गोसोआव सोलोंथाइ लानायनि जेबो ओ ओंथि गैया एबा जोङो सोलोंथाइखौ लानाय ज माब्लाबाबो गोसो जायो बिदि मानसिया माब्लाबाबो सोलोंथाइ लानानै बियो जाफुंसार जानो हाया गावनि जिउआव आरो जोङो सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोंनि जिउआव जाफुंसार जानो हाया सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि साननाय हनाय महर मुस्रि बे फोर गासैबो सोलायलांनो हमो सासे जौजों गफबनानै थानाय सुबुंआ बा सासे जौजों गफबनानै थानाय सुबुङा सोलोंथाइ लायालासिनो थानाय सुबुङा बिनि साननाय हनाया आलादा जायो आरो सासे फराय सोलोंथाइ लानाय एबा फरायनाय सुबुंनि साननाया आलादा जायो जोंनि बे जौ जेरेब लोंनानै गफबनानै थानाय साननो हानाय गोहोआ जोबोद खम जायो नाथाय सासे फरायनाय सुबुंनि साननाय गोहोआ जबो जोबोद गोजौसिम जौ गायो बेनिखायनो बेखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोंनि जिउआव खुसिखौ लाबोनो हाया आथिखाल मुगायावथ' बिगियान आरो मुगा नङा होमबा नोंथां ओ बिनिफ्राय जोङो आथिखालनि बिगियानारि मुगायाव जों सोलोंथाइ नङाब्ला जेबो खामानिखौनो मावनो हाया जेरैहाय आबाद मावनाय बिथिङाव थाङा मानो साख्रि मावनाय बिथिङाव थाङा मानो जेब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जेरैहाय आबाद मावनो थांनाय होनोब्ला आथिखाल बे मुगायाव आबाद मावनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो रासायनारि हासार नांगौ रासायनारि हासारखौ बाहायनो थाखाय जोङो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन बे सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो माबा ब्लाबाबो रासायनारि हासार बायनो रोंनाय नङा हासार रासायनारि हासारखौ बाहायनो रोङाब्ला जोंनि आबादा मोजां जानाय नङा जेरैहाय जोंनि सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो रासायनारि हासारखौ माबे समाव आरो माबायदियाव जोङो रासायनारि हासारखौ बाहायनांगौ बिदिखौ खौ जोङो मिथिनानै मोनो नङा होमबा नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां
बिदिनो जोङो रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जायो रासायनारि सोलोंथाइ नङाबा जोङो बे बिगियानारि मुगायाव जोङो माब्लाबाबो जिउ खुंनो हाया सोलोंथाइ दाथ' जोंना गासिबो कम्पिउटारजों ओस लास कम्पिउटारजों जोङो गासैबो खामानिखौ मावनो लादों बिगियानारि मुगायाव जोङो कम्पिउटारजोंनो बांसिन खामानि मावनाय नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंनिया सोलोंथाइया गोनांथार बिदिब्ला नोंथाङा आंनो सोलोंथाइनि बागै एसेस खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ सोलों थाइ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो सोलोंथाइया जोंनो जिउआव जिउ संसार जानायावहाय सोलोंथाइया जोंनो जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरोना नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ सा सुबुंबा सासे मानसि जानो हाया होननानै आं सानो ओ जोंनो उन्दैनिफ्रायनो सों सोलोंथाइ ओ देरजासिमहालागै ओ जोङो जिउ दानायालागैहाय जोंनो सोलोंथाइ खौ नांगोन होननानै आं सानो नोंथां ओ सोलोंथाइ गैयाबला जोङो सासे सुबुं एबा सासे ओ मानसि जानो हाया होननानै ओ सानो आरोना नोंथां जोङो आथिखाल मुगायाव ना नायोब्ला दानि जुगाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव ओ गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां गोदोनि बिंनिफ्राय नायोब्ला जोङो दानि मुगायावहाय ओ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव एसे जौगाखांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनदोंमोन जे ओ आइजो माहारि बा सिख्लासा गथ' गथ'फोरखौहाय फरायसालियाव थोनहरै बेबायदि गोबां बिबांनि जेंना गोदोहाय नुनो मोनदोंमोन दा नाथाय जोङो दानि मुगायावहाय आइजो माहारिखौबो जोङो सोलोंथाइ बिथ बिथिंआव गोजौ फारसे दावगानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ सासे गुन गोनां सोलोंथाइ ओ लानोबोला जोङो माबायदिहाय जांगोन होनोब्ला जोङो ओ सासे गुन गोनां सोलोंसा एबा सोलोंथाइ लानोबोला जोङो गिबियावनो ओ सासे मोजां मानसि जाग्रोनांगोन बेनि आखल आखु बा गियानफोरा मोजां जानांगोन बेबायदिनो बिमा बिफा फोरखौहाय सनमान होनो रोंनांगोन। गामिनि गेदिर गोलावफोरनिफ्राय बोसोन लानो नांगोन बेबायदिनो जोङो ओ सासे मोजां फरायसा जानो हायो बेनि उनावहाय जोङो फरायसालियाव थाङोबोला थाखो गथाफोरखौ स्रां खालामनो नांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ गावनि फोरोंगिरि फोरोंगिरिखौबो जोङो ओ मान होनांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ सासे मोजां सों सोलोंसा एबा सोलोंथाइ लानो हायो होननानै आं सानो जोंना बाथ्रायाव बुंनाय दोङोदि न'खरनि ओ गिबि ओ फोरोंगिरियानो जादों जोंना बिमा बिफा बेनि उनावहाय नैथि गुरु जायखौ बुङो जोङो ओ फोरोंगिरि फोरोंगिरियानो जोंखौ ओ उन्दैनिफ्राय दिथा होनानै जोङो गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होयो। माबायदिहाय जोङो सासे फोरोंगिरि ओ सासे गथ'खौ माबायदिहाय सोलों थाइ होयो होनोब्ला जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंङो ओ सासे फरायसाखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होयो आरोना फोरोंगिरिफोराहाय बेबायदिनोहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङावहाय ओ गोबां खामानिफोराव जौगानाय लाबोयो नोंथाङासो दानि बुंदोंमोन जे जोङो ओ मासे आबादारि जानोबोला जोंनो सोलोंथाइनि फारसे थानाय मोजांथार एबा गोनांथार होननानै ओ नोंथाङा फोरमायना होलांखाबाय औ नोंगौ ओ जोंनो सासे आबादारि जानोब्लाबो जोंनो सोलोंथाय सोलोंथाय नांगौ दानि मुगायाव जोंनो ओ सोलोंथाइ नङाब्ला जाया होननानै आङो सानो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो रासायनारि हासार बायदिसिना जोङो आबाद मावनायाव बाहाय थाखाय जोंङो बेफोरखौ मा बोरैहाय बाहायनांगौ मा समाव मा ओ मुलि होनांगौ बेफोरनिबादे‌ बेफोरनि बागै जोंङो फरानाय गैयाबोला एबा सोलोंथायानो गैयाब्ला जोङो बे आबादखौ माबोरैहाय मावनो ओ बेनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ थानाया गोनांथार होननानै सानो आरोना नोंथां जोङो दा सोलोंथाइजोंनो गावनि जिउखौबो दानो हायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेबाय बिदिनो जोङो गोबां सोलोंनानै जे सासे गेदोर गोलाव जानो हायो एबा गावनि बर' हारिखौ जोङो गोजौ फारसे जौगानायाव हेफाजाब होनो हायो एबा ओ‌दावखोलांनो हेाजाब होयो गावनि न'खरनि फारसेबो जोङो ओ नायलांनो हायो बेबायदिनो सोलोंथाया जोंनो गो गोबां बिथिङाव हेफाजाब होयो आरोना नोंथां जोङो जेरैहाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो सोलोंथाय गैयाबोला जोङो दावबायनो हाया होनना नै आं सानो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो गुबुन दाबसेयाव दावबायनो थांदोंब्ला जोङो सोलों थाय आनो गैया जुदि जोङो माबोरैहाय दावबायहैनो बेनि फारसे सोंथि सो ओ ओंखारो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइया जोंनि जिउ दानायाव जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरोना नोंथां। औ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा दे दानि मुगायावहाय जोङो सोलोंथाइखौ माबोरैहाय‌ लायो जेनबा जोंङो प्रायभेत बा‌ सरखारि स्कुल बेबायदियाव थाङोब्ला जोंङो ओ बबे मोनसे बिथिङाव थाङोब्ला जोङो गावनि बा ओ गथ' गथाय बा बिदा बिनाव बिदा बिब' एबा बिनानाव, फंबाय बिसोरो मोजां सोलोंथाइ ला नो हायो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
जोंनियाथ' ओ बांसिन सुबुङानो प्राइभेट फरायसालियाव मो होयोब्ला मोजां जायो होननानै सानो नाथाय आथिखालनि मुगायाव सरखारि फरायसालियावबो जोबोद मोजां जानानै फैबाय सरखारि फरायसालियावबो जों दाना मोजाङै फोरोंनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जों सोलोंथाइखौ माबोरै लायोब्ला मोजांसिन जागोन होनना बुङोब्ला जोंना ओ सोलोंथाय खौ जोङो गो-गोदान बे बिगियानारि मुगायाव जा सोलिदों बेजों जों लायो ब्ला जोंनि सोलोंथाइखौ मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो जा ओ मानोना बे बिगियान आरो मुगा याव जोङो गासैबो खामानिखौनो कम्पिउटारजों मावनाय नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोंङो जे हागौ एसे गोदोनिखौ उम गारनानै दानि बे मुगायाव जोङो दानि बे गोदान मुगाजों जोङो सोलों फानो एबा सरजाबफानो थाखाय जोङो औ थारैनो नोंथां। औ थारैनो नोंथांजों आं रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां उनफोराव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।